नाङा
खोनादों ना नोंथाङा औ औ खोनादों।
ओं खादोंना नोंथां औ खोनादों नोंथां नों नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै?
खोनादों आंबो।
खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
ओ मोनाबिलि समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायथि बावहरबाय ओ नों
औ साबायखर थाबाय नथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बहरबाय आङो।
औ ओ बेलासि समनि आं नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि जानाय जानाय लोंनाय मैगं थाइगंफोरनि
औ औ औ। औ औ हागोन हागोन आङो औ होजागोन।
मिथिखायो जोंनि बर हारि जानाय लोंनाय मैगं थाइगं जेरै जों मोननो हायो गोदै गोखा गोखा बेफोरबायदि माखासे मैगंफोर मोननो हायो नङा हब्ला? खोनादोंना नोंथाङा? औ बे बिमान दाउजोंनि माखासे मैगंफोर जेरै अन लाजों अनलाजों औवा मेवाय ओ मोजां
औ। औ। औ नोंथांनि माथोआ एसे नांथाबाय।
औ बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन रोख रोखोमनि मैगंफोरखौ जायो।
खोनादों आं मैथाजों खांख्रायसिम खोनादों।
औ ओ मैथाजों खांख्रा बेबाद बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगंफोर
औ।
नों-नोंथाङा खोनादोंना? खोनादोंना नोंथां? औ ओ बेबायदिनो जोङो ओ मै औ मैथाजों खांख्राइ बेखौ जोङो जोबोद गोथाव मोनो नङा होनब्ला जों दा जे गरम बो सफैबाय अब्ला जोङो माखासे गो गोखै ओंख्रिफोर जानानै जोबोर मोजां मोनो ओ जोङो थिग बेबायदिनो माखासे बर' हारिनि माखासे ओंख्रिफोर दङ जेरै जोङो नारजिजों अमा बेफोरबायदि ओ नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो आरो मा
औ औ ओ आङो आं मोजां मोननाय ओंख्रि औ आं मोजां मोननाय ओंख्रि होनोबाथ' दा जोंहा आंनि ओ बर' सुबुं हिसाबै आंनि बयनिख्रुइबो मोजां मोनसिननाय ओ बर'नि ओंख्रियानो जाहैबाय नारजिजों अमा आरो ना आरो अनला जों दाव बेनिफ्राय आरो जोंहा सबायजों साम' दङ' बेफोरखौ आं मोजां मोनो बेनिफ्राय दा गरम बो जेरावहाय आंनि बयनिख्रुइबो मोजां मोनसिननाय होननानै बुङोब्ला जोंहा मैथाजों ना आरोना ना बोथिया। बै मैथाजों खांख्राइ बेफोरनि बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोननाय ओंख्रि आरोना।
औ औ नंगौ।
औ औ दा जोंहा ओ बेखौ जोङो होननानै थाङोब्ला जोंनि गामियारि ओनसोलाव बा जोंनि ओनसोलावथ' दा नाखौबो जोंहा गोसो जाब्लानो दसे सम ग्रुरब्रबना लायनो होनब्लानो मोनो आरोना बेनिखायनो जोंहा मैथाखौबो जों बायनानै लायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया जोंहा बेखौ गिबियावनो बे दैज्लां जानायनि एसे सिगां आगोल आगोल अखा गोदान गोग्लैनायनि आगोल आगोलहाय जोंहा हाखौ जावफैनानै बे मैथा बेगरखौ फोस्रावनानै दोनोब्लानो जों थाया रज'यो आरोना बेनिफ्राय जों बेनि बिलाइखौ। खानानै ओ नाफोरजोंहाय खांख्राइजोंहाय खांख्राइजों जायोब्ला थ' जोंहा एवथाबनानै। खांख्राइ मेलेमखौ। खांख्रायखौ सेफायनानै। बेबायदिबो जाजायो आरोना बेनिफ्राय ओ मैथाजों जानाय होननानै बुङोब्ला आङो ना बै। बोथियाजों मैथाजोंखौ बयनिख्रुइबो साबसिन मोनो आरोना जोबोरैनो गोथाव जायो बेफोरबायदि बे ओ ओंख्रिखौ जोंहा गामि ओनसोलावहाय। जानो गोसो जाब्लानो दसे सम गुरब्रबनानै लायब्लानो मोनो आरोना बेखायनो। जे बुङो जोंहा। ओ नानि ओ ना बेदरनि जेबो आंखाल गैया होननानै जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि आरोना थह ओ नोंथांनावबो आं सोंनो सानो औ। नोंथाङा मा मा ओंख्रिफोरखौ जानानै मोजां मोनोबा बर'नि। मा मा ओंख्रिया साबसिन होननानै सानो नोंथांआ।
अ आं मोजां मोननाय ओंख्रिफोर जेरै ओ नारजि अमा बेबायदिनो ओ सबायजों साम जोङो नारजि। जों अमाजों संनो थाखाय आङो नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों नारजिजों अमा संनो थाखाय जोङो ओ नारजिखौ ओ गिबियावनो जोङो नारजिखौ गिबियावनो जोङो सोमनानै दोनग्रोनांगोन जों जे बिलाइखौ जोङो ओ फाथो बिफांनिफ्राय जाय जोङो फाथो बुङो फाथोनि बिलाइखौ जोङो ओ जों बेखौ। औ खानानै जोङो। फोनना लानांगोन जे जायखौ जोङो ओ बा जोङो फाथो बिलाइ बेखौ जों दाननोबो हायो फाथो दंफांनिफ्राय आरो खायसे खायसेया दंफांनिफायनो बेबायदि बि खानानैबो दोनो आरो जायखौ जोंङो ओ बिफाङा रायोब्ला जोंङो बेखौ फाथो सेरना होननानै बानायो आरो बेनि अनगायैबो जोंङो ओ फाथोआव जोंङो ओ फोराननानै गोरलैयावबो खाजायो आरो देरनानैबो
औ औ नंगौ
-ना लायो बेनि उनावनो नारजि नारजि मैगं संनो थाखाय नारजिखौ जोंङो सोमग्रोना दोननांबाय सोम सोमग्रोना होनानै जोंङो बेनि देहाखौ आलादा खालामनाय आरो आलादा खालामनानै जोंङो ओ जोंङो नारजि अमा होनो थाखाय अमाखौ गिबियावनो जोंङो माखासे सामब्राम गोजा बानलु बायदिसिना मसला होनानै जोंङो बेखौ एवफ्रामग्रोना लानाय जाबाय बेनि उनाव ओ नारजि नारजियाव खारजि होननानै एसे रहाय होनांगोन आरो दै एसे जे होनानै ओ बेनि उनाव जेब्ला ओ जेब्ला जोंङो।
जेब्ला जोंङो नारजिया रुइयो अब्ला बेखौ सागंजों सानानै होनाय जायो आरो सागंजों सानानै जेब्ला नारजिया गोदौगोन अब्ला ओ बेवहाय जोंङो संख्रि होनाय जायो आरो नारजि बेखौथ जों मिथिखायो जे जोंङो खारदै होनानै संङो होननानै ओ बेयाव संख्रि होयो आरो उनाव गोदौब्लाथाय बेवहाय जोंङो बेदरखौ होयो आरो- बेबायदिनो नारजिखौ जोंङो गुबुन गुबुन सं बाय जोगोनार आलु बेफोर माखासे ओ रोंगथि दंङोब्ला एसे फोरमायना होदो।
औ नंगौ जोंहा नारजि संनायनि आदबाथ बेबायदिनो बिनानावानो जोंहा- बुंनानै होखाबाय बेनि ओमफ्राय जोंहा ओ बे नारजिखौ होननानै बुंङोब्लाारज नारजिखौ जायखौहाय जों फाथो होननानै बुङोथ जोंङो बे फाथो जों अमाजोंबो जोंहा जानायनि मोनसे आदब दंङ आरोना बे बेखौ जोंङो बैसागु बोथोरावहाय जेब्ला गोखा जानायनि सम फैयो बैसागो गोदान बोसोर जेब्ला जायो नालाय अब्ला जोंङो बे फाथो गोरलैयाव ओंखारो नालाय अब्ला जों फाथोजों अमाजों जायो आरो ना बर हाय बेबो मोनसे बरफोरनि जोबोर गोथाव माने खाजा एवनानैबो जाजायो बा बेखौ जों ओंख्रिखौबो होनजागोन माने बियो जोंहा सानजौफुनि नङा आरोना बेयो फुंनि खाजायावहाय गोलैयो आरो ना जेखौ जोंङ अमाजों एवथे गबनानै जानो हायो आरो ना। आरो बे फाथोजोंनो जोंहा खांख्राइजोंबो जानो हायो। जेखौ माने बे फाथोआ बे नारजि जानायनि ख्रुइ ओ माने एसे एसे बांद्राय माने गोखा जाया आरो ना बेयो। एसे माने खालायलाय जायो आरो बेखौ जोङो जोबोरैनो गोथाव मोनजायो मोजां आरो जोंनि देहानि थाखाय मोजां होननानैबो मोनथियो बिब्दिनो आरो गोबां बायदिसिना ओंख्रिफोर दंबावो ओ जेरैहाय जोंहा बुंनो थाङोब्लाथाय औवा मेवाइनि आसार जों जायखौ बुङो बेबो जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ ओंख्रि आरो ना आरो माने गिबियावनो जोंहा मेवाइजों अनलाजों जानायासो बर'फोरनि गिबि बेनि उनावहाय जोंहा दायो ओ जोङो नुबो औ आसार बानायनानै जायो आरोना जों औवा मेवाइखौ औ जेरैहाय जोंहा आसारनिला दङ आनो जाहैबाय जों औवाखौहाय ओ औवानि गिबि ओंखार जेननाय माने बेबायदि औवाया जोंहा खायसेयाहाय जोंहा ओ फें खा महरै ओंखारो आरोोना जाय माने औवा गिदिरबो जालाङा ओ जेरावहाय जों माब्लाबा ससेयाव थनानै थैख्ल'हैगोन बेफोरबायदि बा जोंहा सिगा औवा जालाङा बेफोरबायदि फेंखा रजनायफोरखौहाय जोङो ओ दाननानैहाय जोङो आसार खालामो आरोोना जेरै हानानै बिनि ओ बिगुरखौ जिरजोबनानै बेखौ हानानै जोङो थेमाफोराव गोबाव समसिम सोनानै दोनो जेरै जेरै जिब्रै जिबा सान बा से से सेदान बे बेबायाददि सोनानै दोनोब्लानो जोंहा बे औवानि आसारा जायो आरो ना बे औवाखौ बेबायदि सोनानै दोनोब्ला जोंहा जोबोर गोखै जायो आरोना आरो जोबोर मोदोमनाय मोनसे ओ ओंखारो आरोना बे बेखायनो जोंहा बियो नाजों जानो जोबोर गोथाव जायो आरो जोंहा गुबुन गुबुनारि हारिफोरनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला बेयावहाय गुबुनारिफोरा बे औवा आसारखौ अमाजोंबो जानायखौ जों नुनो थाङो आर ना दा जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि अमाजों जानायखौ जों नुनो हबाय दाना नाथाय जोंना बर'फोरा बांसिन सिनैहाय बे औवा सारजों नाजों जायो आरो ना जायखौ जोङो औ जेरैहाय जोङो अनला गोखै जानाय होननानै बुङो थिग बेबायदिनो नाजों रुदबनानै जायो आरो बे गोखैखौहाय औ औ आरो बिब्दिनो जोंहा दंबावो जेरै ए अनला गोखै जानाय होननानै बुङोब्ला जोंहा थाइस्रि बिबार बियो बेफोरबायदिजों जोङो औ अनलाजों हो होखानानैहाय नाफोर होनानै गोखै जानाय जायो आरो ना जायनि थाखाय जोंहा बेबायदि ओंख्रिखौ बांसिन नै जोंहा दैज्लां सम बा जोंहा गरम बोथोरनि दिन बेबायदि दिनावहाय जोङो बेफोरबायदि ओंख्रिखौ बांसिनै जानो जानायखौ नुनो मोनो आरो ना बेे बेदिनो जों हाब जेरावबा जोंनि बर' अ सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां बायदिसिना बायदिसिना ओंख्रिफोर दङ जायफोर ओंख्रिया दिनैनि मुगायावहाय समजों लोगोसे जोंहा जेरैहाय थोरि थिलिफोर गैयिनि थाखाय जोंहा बै केरेदा जायखौ बुङो जों माथि होननानै बुङो जोंनि ओरैनो सरासनस्रा रावावहाय बेफोरबायदि जों दा नुनो थांलिया आरोना बांद्राय नाथाय बेफोरखौ जों दा नायगिरोब्लाथाय मोनो जेरावहाय थोरि थिलि थायो बेवहायसो मोननो थाङा ना
औ औ।
सोलिबोनाय जोंनि बेफोरओ आरोना थ' बेफोरबायदि गोबां बायदिसिना ओंख्रिजोंनो जोंहा बर' जा जायब्लाबो जोंनिब समाज जायो आरोना आरो बेनिफ्राय जोंहा देहा जबो मोज बाय बिस थदों नालाय बेखायनो जोङो बेफोरखौ जानाय जायो आरोना आरो गोबां बिसिना मैगंजों जोंहा नेम खाथिबो फैनाय थायो ना बिब्दिनो जोंना सोलिबाय दङ
नंगौ नंगौ दे नोंथां बिदिब्ला जोंना समा जानानै फैबाय अब्ला जोङो रायज्लायनायखौ बेखिनियानो दोनथ'जागोन ना?
औ दोनथ'जागोन दे नोंथां।